थां अ
औ खुलुमबाय।
औ मोनाबिलिनि गोजोन हामायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम गिबियावनो।
औ गिबि आंबो नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायनि खौ जासिहरबाय अब्ला नोंथांनि फन हरनायनि जाहोनखौ फोरमायदो। नोंथाङा मा थांखि लानानै फन हरामोन आंखौ?
अ आंनि फन हरनानै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ थारैनो हागोन नोंथां अब्ला नोंथाङा बुंदो।
खौ माबोरै फालियो होनोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बैसागु रंजानायखौ जोङो फालिबोनायखौ खौ नुनो मोनो। आरो हनि जोङो बैसागु मनि एक थारिखनि सिगां जोङो जायखौ दमासि बुङो बे खालिहाय जोंनि ओ मोसौनि बैसागु होननानै बुङो आरो मोसौनि बैसागु होनो आरो दमासि खालिहाय ओ मोसौ बैसागु ओ बे मोसौ बैसागुखालि जोङो मोसौखौ थुखियो बे बे साना मोसौनि। सान होननाय बुंनाय होनायो आरो बेखौ मोसौखौ थुखिनो थाखाय जोंनो गोबां ओ बुस्थुफोर जेरै जोंनो लाव फान्थाव देगलि टिब्बा हालदै। बेफोरखौ गोबां रोखोमनि बुस्थुखौ जायो आरो बेखौ जोङो बेफोरजों जोङो औ लाव फान्थावफोरजों जोङो माला सुनानै जों मोसौनो एसे थुखिनिाव सारनानै माला सुनानै जोङो मोसौ गलियाव बा बारेदा फोरावहाय जोङो आठसालिफोरावहाय दोननायखौ थेबनानै दोननायखौहाय नुनो मोनो आरो। बिदिनो जोङो मोसौ थुखिनायाव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे सल' खननायखौबो खोनानो मोनो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर दै लांबाय था जों बेखौबो ओ सल' खननायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो बिदिनो जोङो मोसौ खौ बे खालि जोङो गोदान आ गोदान पाखा दिरुं ओ जायखौ जोङो दिरुंबो बुङो पाका गोदानजोंहाय जोङो मोनायावहाय बाखागाव एसे बाथौआवहाय जोङो रायसना लानानै ओ जोङो मोसौनो मोनायावहाय गानहायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ
बिदिनो बे खालि जोङो मोसौ मोसौआ जाहाथे नथाय जोंना मोजाङै मोजाङै थायो बेमार आजार जेबो जाया बे खालि जोङो एसे बाथौ फुजाखौबो आ न'खर न'खर सोरबा होयो सोरबा होआ बिदिनो जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरो। बे मोसौखौ बे सानखालि ओ हगारस्रांनानै जोङो हाखौ हाखर बा दुब्लि दै बुजा थानाय दुब्लिफोरावहाय दैमाफोराव लांनानै गासै गासैबो न'खर न'खर जायफोरा मोसौ थायो बेफोरो गासैबो थुखैयो आरो जोंनि बर' माहारिफोरा बिदिनो जोङो मोसौखौ खिखांनानै बे सान खालिनो जोङो जोंनि गोखै गोखा जोङो जोंनि देहायाबो ज जाहाथे मानसिनि देहायाबो जाहाथे मोजाङै थायो बोसोरा मोजाङै बारलाङो जेबो बेमार आजार जाया बेखौ जोंनि फोथायनाय लानानै बे फोथायनायखौ लानानै जोङो गोखा गोखा गोखैखौ जायो आरो जेरैहाय फुंखा थिंखिया फस्ला आरो खान्थाल गोरलै थाइजौ बेफोरखौ जोङो बे खालिहाय जायो आरो थाखाखौ जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो बे सान आखालिखौ बे सानखौ हेगार हरखांनानै जोंनि ज तारिख फै बैसागुनि ए तारिख बे एक तारिखनि ओमफ्रायनो औ सेथि सान बे बे एक थारिखनो स्नि सानसिम जोंनिया बैसागु जेरै जोङो मानसिफोरा मो जायो बेखौहाय सनि सानसिम लाखियो आरो बिदिनो जोङो बे एक थारिख खालिबो जोङो मानसिफ्रा हायफुङावनो दुगैनानै बा गोथौआव खुलुमनानै दुगैस्रां लोबस्रां जोङो गोदोर मान होनानै उन्दैखौनो जोङो गोदोनिफ्राय बोर ल आसिरबाद लायो खुलुमो जोङो न'खर न'खर गामियाव बोराय बुरै जोंनि साय गोदेरसिन देरसिनफोरखौहाय जोङो न'खर न'खर खुलुमनो थाङो आरो जाहाथे जोंनो एसे बोर होनानै जोंनि साननाय खन्नाया जाफुङो बिदिनो जोंनि बोसोरा मोजाङै मोजाङैनो बारलाङो बेखौ जोङो फोथायनानै जोङो खुलुमो आरो दड्रेस गोदान गाननानै बेक थारि एक थारिखाव आरो न'खर न'खर खायफा मानसिखौ बुरजा होननानै बुङो बेखौ एक थारिखनिफ्रायनो जों गायो आरो खायफा एक थारिखआवनो नुयो बिदिनो जोङो दुइ थारिख तिन थारिखनिफ्राय जोङो मोसानायखौ जागायनायखौ नुनो मोनो आरो मोसायो जोङो गामिफोराव थांनानै न'खर न'खर हर हाबनानै जोङो मोसायो जोबोोर गाजा गोमजायै जोङो मोसायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो हाथथाय बाजारावबो मोसानायखौ नुनो मोनो मोसानायाव जोंनि जेरै गाननांगौखौ जोङो जेरै हिनजाव माहारिया दखना गोमोला ब्लाउस गोजा आर'नाइ फालि आ बि फबस हौवाफोराबो गावसोरनि गस्ला गुफुर बे बेबायदि गाननानै जोङो जयै बोराइ बेंथ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ गासैबो जयैनो बा दल दल जानानैबो जोङो जयैबो थांजायो दल दलबो थाङो जोङो बिदिनो जोङो जयै थांनानै जोङो गामि गामि बा बाजार हाथाइ सकफोरावबो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो मोसाहांनानै न'खर न'खर जा जोंनो अननानै हरनाय एसे गरसे से गरनै दां माइरं बेफोरखौ जोङो लानानै जोङो लास्टावहाय जों मोसाखांबाथाय जोङो जायखौ जोङो लावखार ओंखाम आरो जयै खाना जानाय खुङो हाजायो आरो लास्टावहाय बिदिनो जोंनिया बिदि मोसानायनि अनगायैबो जोंनिया गामियावहाय जोंनि स्टेज बाननानै जोङो मोसानाय खाबुखौबो गामि गामि बैसागु फांसन बुङो बे फांसनखौबो खुंनाय नुयो बेयाव गेलेनाय मोसा नाय बादायनाय गासैबो थायो आरो बेनि गेजेरजोंबो जोङो जोङो आवगायलांनो हायो। गामि गामि दानियाहाय जों बिदिनो फांसन नु बानायनायखौबो नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो बैसागु खौहाय जोबोर रंजा बाजायै हगार हरो नोंथाङाबो एसे बैसागोनि सायाव फोरमायना बुंनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ
दाथ' ओरैनो सरासनस्रा सावरायना होबाय नङा होमबा मोस बैसागु आरो मानसि बैसागुनि सायाव। अब्ला जोंहा मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागुनि सायावबो जों गोबां ओ जिब जुनारनि सायावबो बैसागो फालिनाय जायो सैमा ओ अमा बायदिसिना जिब जुनादारनि सायावबो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो ना जोंनाथ' बैसागुआ ओरैनो बे बैसागु दान मोनसेखौनो फालिनाय जायो नङा होमबा ओ गोदो दिनाव जोङो सान सनिखौल' फालि खौ नुनोमोन आरो गाजा गोमजायै। बेनि उनाव सानस्निनि उनावहाय जोङो माने गाजा गोमजायै बैसागुखौ फालिनायखौ नुनो मोना आरो। जायनि जाउनाव जोंना खायसे नियम आदब खायदाफोरा माने गोमालांबाय बिदिनो जों सान स्निहालागैल' माने बैसागु मागिनायखौ मागियो आरो। बेनि सानस्निनि उननिफ्राय जोंनिया बैसागुखौ मागिया। अब्ला बिदिनो जोंनिया बे सानस्नियावनो ओ खायफाफोरा मा खालामो? जोंनाथ' बैसागु होनोब्लाथ' बेयाव धोरोमारिजोंबो धोरोमफोरजोंबो लोब बा मा दङ ना होमबा नोंथां?
औ
बे धोरोमजों ओ माने धोरोमजों लोब्बा थानाय खायसे सुबुंफोरा मा खालामो जोंना बैसागुनि स सानावबो जोंना मा होनदों जोंनाथ' धोरोमाओरैनि बाथौ नङा होमबा बे बाथौखौ लोब्बा लाखिनानै आ बे बाथौ बाथौखौबो जों गोदानै दुंनाय बायदिसिना फुजा फोरबो होनाय जायो आरोना बैसागुनि दिनाव।
बेनि अनगायैबो जोंना बे सानस्नि बैसागु जोबनायाव आरो ओरैनो सोरबा स्नि सानावबो फालिया बेखौ उनावहायबो फालिनाय जायोना। जेराव जोंना मा होनो? ओ हाबा फुथुलिबो होनो खायफाया आरो लामा गाथेनायबो होनो आरो नङा होमबा?
औ औ
हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां।
अ बिदिनो मा होनो जोंना बे लामा गाथेनाय औ खोनादों नोंथां। बिदिनो लामा गाथेनाय एबा हाबा फुस्लि आरोना बेखौ गामि लाना गामि एसे आलादायै फालिनाय जायो ओरैनो गारा मागा थेनाय होनोब्ला आरोना गोदोनि दिनाव लामा गाथेनायाव माने जोंना बे बैसागुनि ओ जोबथियाव आरोना जोबनायाव माने मा होनो जोंना जेन जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव मा एबा बे गोदान बोसोराव जाहाथे जोंनि सुबुं माहारिनियाव एबा न'खरफोराव जाहाथे गाज्रि बेमार आजार एबा जेबो खैफोद आफो फोद लाबोनो लाबोयैनि थाखाय जोङो मा ओ गसाइनियाव एबा आर' गसायनि सेराव आर'ज गाबनानै जों बायदिसिना बेवहाय मा बोलि होयो खायफाबा बोलि होयो खायफाबा ओ फिथाइ सामथाइजों खायफाबा बिबार बायदिसिना जों मानो मा जोङो औ बेफोरबादि फुजा होनाय जायो आरोना बेवहाय जोङो बायदिसि औ बेवहाय जोङो बायदिसिना ओ माने जिब जुनारनि महर बानायनाय मोनो बायदिसिना ओ माने गोबां आरोना सोरबाबा फिथाइ सामथाइ माने बैसागुआव जोंना गोदानै थायनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ बेफोरखौबो बावनाय जायो नङा होमबा अ बेफोरखौ ओमफाय बायदिसिना जोंना ओरैनो जायफोरा जोंनि गोबाय बायदिसिना बुस्थुफोरखौ जों बैसाग गोदान बोसोरनि औ गोदान लायो नालाय बेखायनो फुरानफोरखौ जोङो मा बिसोरो बावनानै हरनाय जायो आरोना जायफोराव जों बेफोरखौ लांनानै अबेबा लामा ससेयाव एबावबा बबेबा दुब्लि फोथाराव माने गाजा गोमजायै रंजा बाजायै जोङो लाना थांनानै बेवहाय बावहैनाय जायो आरो बेखौनो लामा गाथेनाय होनना बुङो
बेनि अनगायैबो आरो हाबा फुस्लि हाबा फुथ्लियाथ' बेवहाय आबै आबौखौ आबै आबौखौ लानानैसो फुजिनाय जायो नङा होमबा आं हाबा फुथ्लिया अब्ला हाबा फुथ्रिनि बागै नोंथाङा एसे माबाफोर रोंगौथि एबा मिथिगौ नामा
औ आं बाराथ' रोङा थेवबो एसे आं जा रोङो बेखौ नोंथांनि
औ औ सरासनस्रा सरासनस्रायै फोरमायना होदो नोंथाङा
औ बिदिनो जोङो हाबा खुथिलियावहाय जोङो
अ बिदिनो जोङो गय फाथै बिदिनो गामियावहाय खायफा गामियाव आंथ' हाबा फ्रिखौ नुफेराखैबो थांफेराखैबो थेवबो एसे
औ औ
फोरमायनोसै गैया आरो जेरै आं खोनादोंसो बिदिनो जोङो जेरै फुजाफोरखौ जेरै फालियो बाथौफोराव बिदिनो फालिगोन जानो हागौ बिदिनो गय फाथ थै लानानै दाउ दाउ हांसो बिदिथ' हो होयो दानथारनानै बिदिबो फालियो आं न औ बिदिनो जोङो अन गुन्दैफोरजों बाथौआव जोङो अम अनु आखिनानै जोङो मो जानानै ओ हाबा फुथ्लियाव बाथौखौहाय गिदिंनानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो मानसिफोरनि फोथायनाय जे बेयाव खुलुमबा जा साननानै खुलुमोन बेयो जाफुङो आरो
औ औ
औ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय जोंनि समाबो जाथ'बाय नोंथां दोन्थ' जासिगोन नामा
औ औ नोंथां औ जोंनाथ जोंना समाबो जाना फैबाय रायलायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथांजोंबो उन समफोरावहाय रायज्लायनो मोनबावगोन होनना आसा फारिनाय थाबाय आरो नोंथां गोज्थों
औ औ औ दे नोंथां